हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लानि नामा?
लाजागोन नोंथां।
ओ बिदिनो बर' आइजोफोरा थांनानै थानायाव रां रांखान्थि आरजिनाया माबोरै आरजियो बिनि सायाव सावरायनो लानोसै नामा नोंथां। हेलौ। खोनादों ना। औ बिदिब्ला नोंसोर। बिदिब्ला नोंसोरनि जायगायाव माबोरै आइजोफोरा रांखान्थि आरजिनि थाखाय मा मा खालामनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां। बिदिब्ला जागायसै नोंथां।
इसे दे।
खोनादोंना नोंथां अ बर' आइजोफोरा माने जोंनि हरै जायगाफ्राव माने जोंनि जायगाल' नङा आरो गुबुन। जायगाफ्रावबो गावसोरखौ। हौवाफोरा जेरैबायदि खामायनानै जाहोयो बेबायदिनो गावसोरखौबो आथिखालनि मुगायाव। जाहोनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो। हिनजावफ्रा न'आवनो थानानै गावसोरो दाउ। अमा मोसौ। जुनार बायदि फिसिनानै रांखान्थि फाननानै रांखान्थिया जेखौ न'खर सालायनो थाखाय बाहायो। बेनि अनगायैबो गावसोर जि दायो जेरै हिसान दायो हिसान दानायनि गेजेरजोंहाय बर'फ्रा रांखान्थि आरजिनानै गावसिनि बर' आइजोफ्रा गावसिोरनि रांखान्थि आरजिनानै। आ मा होनोइखौ न'खरखौ खुंलाङो आरो बेबायदि बिदिनो बेबायदिनो। एसे एनै मैगं बायदि आबाद खालामलायनानैबो न'फोरराव बर' आइजोफोरा फाननानै संख्रि बानलु बेफोरजोंनो जानानै न'खरखौ दैदेनलाङो आरो। फिसा फिसौनि फरायनाय। बायदियावबो बैफोर दाउ अमा फिसिनायफोरजोंनो। रांखान्थिखौ आरजियो बेफोरल' नङा आथिखालनि मुगायावहाय बर' आइजोफोरा जेरैबायदि हौवाफोरजों समान समानै थांफानानै साख्रि मावनाय मा बेफोरनि बिथिं जोंबो बिजनेस खालामनाय बिथिंजोंबो बर' आइजोफोरा रांखान्थि आरो जा गाव गावखौनो। गावनि आथिङाव। गसंना थानो हादों। बेफोरनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा आथिखालनि मुग मुगायावहाय गोबां रोखोमैहाय ओ नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बर' आइजोफोरा आथिखालनि मुगायाव बेफोर सि दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राहानि गेजेरजों रांखान्थि सोरजिनानै गावसोरनि जिउखौ दैदेनलांनायखौ नुनो मोनदों। ब्ला बैस बिसोरो गाव गावसोरनि आथिङावहाय गसंथानो थानो थाखाय ओ बि बिदिनो दखानफ्राव खामानि मावनाय आरो साख्रि नागिर नाय लेखा फरायनायनि गेजेरजों ओ बायदि बायदि बिजनेस खालायनाय बेफोरखौबो बर' आइजोफोरनि गेजेराव नुनो मोनदों। ओ हौवाफ्राल' बिदि ओ जेरैबायज दि बिजनेस खालामो सा ख्रि मावो बायदि बायदि हाबा मावो बिद दिखौल' मावाखै ओ जेरै हिनजावफोराबो ब हौवाफोरजों समान नै मावफानानै रांखान्थि ओ दैदेननायावहाय गावसिनि न'खरखौ खुंनायावहाय बिसोरो मदद होदों। नोंथाङा बे बेनि सायाव मा होननानै सानो?
नोंथां बुंनायाबोथ' नंगौ बेबायदिनो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा दा उन जानानै गैलिया गोबां हौवाफोरजों समान समानै खामानि मावो बेपार खालामो जि ओ बेफोरबायदिनो गोबां खा ओ खामानि मावनानैबाबो आइजोफोरा न'खरखौ बेंलांनो थाखाय गावनि फिसा फिसौफोरखौ ओ फोरोंनो फरायहोनो ओ मोजां मानसि खालामनो थाखाय गोबां नाजानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बर' आइज आथ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनानै फाननानै ओ फैसा आरजिनानै न'खरखौ बेंबोगासिनो दं बेजों लोगोसेनो जि दानानै फाननानैबो आरजिबोगासिनो दंमोन नाथाय आथिखालाव ओं आरो बेफोरनि अनगायैबो ओ हाजिरा खामला मावनानैबो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो। बर' आइजोफोरनाव बेफोरजों लोगोसेनो आथिखालाव गों ओ जौगानायजों लोगोसे गोबां गिदिर गिदिर बिजनेस खालामनोबो ला ओ लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो ओं ओ जि दानानै न'खर बेंलांनायखौओ एबा गाव ओ गावनि थांना थानायनि लामाखौ नागिरना लानायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि आथिखालाव गोबां ओ गोबां बर' आइजोफोरानो गो गोबां ओ दख'ना दख'नाफोरनि ओ द दख'नाफोर दानानै ओ गावबा गाव ब्रेनाव फाननायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि उम बारदै सिख्ला बिबार ब्रेन लफाय गोबां बायदि बायदि दानानै फाननायखौ नुनो मोनो एबा खोनानो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ हौवाफोरजों लोगो ओ हौवाफोरजों समान समाननो साख्रि नागिरनाय साख्रि मावनानै न'खरखौ दैदेनलांनाय गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनाय आरो उम आरो बे ओ बेफोरजों ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओ आथिखालाव उम उम प्राइभेट ओ प्राइभेट जब मावनाय ओ सरकारि जब मावनाय बेफोरखौ ओ नुनो मोननाय जायो ओ हौवाफो ओ गोदो गोदाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ हौवाफोराथ' ओ खामायनानै हिनजावफोरखौ न'आव थाहोनानै बांसिन उम हौवाफोरा बाहेराव थांनानै फैसा आरजिना लाबोनानै हिनजावफोरखौ हिन्जावफोर खो न'आव थाहोनानै न'नि खामानि मावनानै न'खर बेंग्रा खालामोमोन हिनजावखौ नाथाय आथिखालाव हिनजावफोराबो हौवाफोरजों समान समान बाहे ओ बाहेरायाव ओंखारनानै उम फिसा फिसौ फोरोंनाय बिदिनो उम न'ख खराव नांगौ जानाय गोबां बिथिङाव जौगानो हमबाय। बिदिनो ओ गोदो गोदाय फिसा ओ फिसाय फिनला दखान होन नानै आइजोफोरा न'खर खुङोमोन जेरैबायदि उम हाथाय बाजाराव जौ फाननानै बिनिफ्राय खना खनला उम जौ ओ जौ फाननायजों लोगोसे फिथा ओ फिथा लावदुम सावनानै फाननाय अबावबा गय दखान होनानै ओ होनानै लामाफोराव बायदिसिना मैगं थाइगं फाननाय बिदिनो न'ख खराव हौवाफोरा ओ आबाद मावनानै गायनानै होनाय मैगं थाइगंखौ हिन्जावफोरा हाय बाजाराव फानहैनाय बेफोरबायदिखौ गोबां नुनो मोन ओ नुनो मोनो बेफ ओ बेफोरखौ आथिखालावबो नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव उम गोबां जा ओ गोबां जायगानिफ्रायनो सान जा सोनाब, बेफोरबायदि जायगानिफ्राय मैगं थाइगं लाबोनानै आथिखालाव गुवाहाटि बायदि जायगायाव बर आइजोफोरा फानहैनायखौबो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो बर आइजोफोरा गोबां खस्थ खालामनानै उम आथिखालाव, ओ गावनि नांगौ खौ सुफुंनो थाखाय, गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनो थाखाय बेफोरबायदि रांखान्थि ओ आरजिनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेफोरजों लोगोसेनो आथिखालाव ओम हिनजावफोराबो हौवाफोरजों समान समाननो ओ बिदि बयलार बायदिसिना दाउ ना दाननानै फाननायखौबो नुनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो गोबां सो ओ बर आइजोफोरनि गेजेरावबो रांखान्थि खामानियाव गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो नोंथां ओ नोंथांमोननियाव सोलायनाया माबोरै जादों?
नंगौ नोंथां जोंनियावबो सोलायनाय बुंनो होनोब्ला। ओ गोबाङानो सोलायनाय दों। नोंथां बुंनाय बायदि जोंनियावबो ओ दाउ अमा बिदिनो। ना दाउ अमा दाननानै ओ फाननाय बेफोराबो जोंनियावहाय दंङ। मानो होननानै बुङोब्ला? हिनजावफोराबो गावसोरखौ रांखान्थि आरजिनायाव गेजेन जानानै थायाख खै बिनि थाखायनो हिनजाव सुबुंफोराबो हौवाफोर समान समाननो रां आरजिनायावहाय। बिसोरबो खामानिखौ मावलांगासिनो दंङ। बेबायदिनो बुंनो थांङ ब्ला आथिखालनि मुगायाव बर हिनजावफोरा, गोदो गोदाय जा एसे नआवनो मैगं थाइगं ओ मावनानै फाननानै रां बिदिनो रां आरजियोमोन आरो। नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय जोङो बर आइजो जोफोरखौ नुनो‌ थांङो, ओ‌ बिदिनो बेफार खालामनायाव बर आइजोफोरा आथिखालावहाय। गुबुन गुबुन ओ बिदिनो दस्रानियावहाय मैगं बायस होनानै लायनाय, गामिनियावनो बैनि गामि बैनि गामि एसे एनै मैगं बुथुमनानै। एसे गोजान गोजान जायगायावहाय मैगं फानहैनाय। नुनो मोनदों आरो नों। बिदि नो। बुंनो थाङोब्ला बर' आइजो। आयजोफोरनि गेजेराव। बेफोरो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो थाङो होनब्ला, सोलोंथाइनि बिथिङाव सोलोंथाइनि गियान मोननानै। बर' आइजोफोरा आथि नि मुगायावहाय जोङो जेरै साख्रि नागिरनाय। साख्रि नागिरनायनि गेजेरजों जोङो माखासे रां बिथिं आरजिनानै गावनि न'खरखौ गाव दैदेनलांनो हानाय बे थांखिखौ लानानै। बिसोर साख्रि मावनाय माखासे बैफोर बिथिंखौ जोङो नुनो मोनदों। फोरनि गेजेरजों बैसोरो बर' आइजो फोर जा बेफोरनि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि अनगायैबो जा बर' बिमाफोरनि रां आरजिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे दाउ अमा फिसिनाय ओ अमा बेफारि खालामनाय नाय मैगं बेफारि बैफोर बेफारि खालामनानै जों जोङो जा गरसे गरनै रांबोदों बेफोरनि गेजेरजोंनो आ बर' आइजोफोरा गावसोरनि न'खरखौ दैदेनलाङो आरो फिसा फिसौखौ जा राङारि ओ फोरोंथाइ होन होनाय बेफोरावहाय ओ होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो आथिख आथिखालनि मुगायाव बुंनो थांबावला सोलायनायखौ दा बर' आइजोफोरा गोदोनि जुगावथ' बिदिनो ओरैनो थानाय हौवाफोरखौहाय मोनसे गोजौ थाखोआव दोननाय जायोमोन आरो माने हौवाफोरा जाबायदि बायेरायाव खामानि मावनो मोनोमोन हिनजावफोरा बिदिनो न'आवनो थानानै गाव गावसोरनि ओ बिदिनो दाव अमा फिसिनाय बोरमा बेफोरखौल' नुनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव ओ हिनजाव सुबुंफोराबो जेरैबायदि ओ गावसिनि बायदिनो कारखाना एबा दारिमिन होननानै बुंनांगोन नोंथां बेखौहाय बिदिनो फसंनायनि गेजेरजों गेजेरजों माखासे बिजनेस खालामनाय बेखौबो जों नुनो मोनदों आरो जाफुंसार महरैबो माखासे बिजनेस मेन जानायफोरखौ नुनो मोननाय जादों बेफोरनि गेजेरजोंनो बर' आइजोफोराबो आथिखालनि मुगायाव जेरै सि दानाय सि दानायनि गेजेरजों गोबां ओ जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरनि गेजेरजों। जोंनो बैसोरो जा रांखान्थि आरजिनानै गावसोरनि न'खरखौ दैदेनलांनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ बिदिबाथ' नोंथांमोननि जायगायाव गोबां नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिब्ला गोबां ओ सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेफोरबायदिनो-बेफोरबायदिनो ओ जोंनि जायगायावबो। बेबायदिनो एखेआनो ओ सोलाय सोलायनाया अब्ला बेबायदिनो। बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय सोलि ओ-ओ सोलिबोनाय-सोलिबोनाय माने गोदो गोदायनिफ्राय आइजोफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै ओ हाजो हाग्रा बायदिफोराव मैगं नायागिर नागिर फानहैनाय ना गुरना फानहैनाय बेफोरखौबो आथिखालाव जों जोंनि जायगा एबा गामिफोरावनो नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदि गोबां ओ सानसे सान ओ सानसे सानसेना गुरनानै ना ना सारनानै गोबां खस्थ' खालामनानै बर' आइजोफोरा उम ओ गाव गावनि जिउआव थांना ओ थानांगौनि थाखाय गोबां खस्थ'ओ खालामबोनायखौ दासिमबो नुनो मोननाय जायो गामि खना खनलाफोराव नाथाय एसे नोगोर मोखां ओ जाबोनायफोरावसो एसे ओ लेखा फरा गासैयावबो एसे जौगानायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो एसे नोंथां ओ नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय बेफोरबायदि ओ मै ना हमनानै फाननाय बेफोरबायदि बिदिया दङना गैया।
दङ नोंथां बेफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि बायदियानो होनजागोन बेफोरो आजिखालि आथिखालनि मुगायावबो जों नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ माने गामिनि सिं-सिं बेफोर मैगं मैला फाननाय आरो
ओं।
मोना आथिखालनि मुगायाव।
औ।
गावसिनिसे सोलायनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो फैसा मोननानै ओ- गुबुन नुङाबानै खरखौहाय। एसे दैदेनलांनायखौ नुनो। मोनो। नोंथां जोंना। समाबो जाबाय नोंथांजों सावनो मोननानै नोंथांनिफ्राय गांगोन। दानदोब खोनानो मोननानै। गोजोननाय मोनबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंनिसिमबो।
ओ- गोजोननाय थाबाय नोंथां।